हेल!
अ खोनादों ना?
खोनादों।
अ, मा खालामदों नोंथाङा?
आं दङ।
हा?
ओरैनो दङ।
अ, अब्लाना फ्रि दङबा सम दङबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो ना?
औ औ औ
औ। उम टपिकआानो जादों सहर आरो फारागखौ नो जोङो एसे रायज्लायनोसै नामा? औ। आरो औ होमबा आं जागायग्रोनोसै ना?
दे दे।
ओरै ओरैनो गामि ना गामि होनोबाथ जोङो गामियावहाय नोङो गोबां गोदोनिफ्रायनो जोङो गामियावनो थानानै देरबोनाय ना, आथिखालावबो गोबां गामि दङना बेबायदिनो बरफ्रा गामियावनो थानानै मोजां मोनो होननांगोन आरोना गोदोनि फ्रायनो बरफ्रा औ हाग्रा हाग्रा बंग्रा ना गामि ग फायावनो थानानै देरबोनाय ना ओ। बेबायदि नो माने गोदोथ बरफ्रा बिदिनो हा फ्रा गेजेर गेजेरनो बिदियावसो थानो मोजां मोनोमोन होनोना माने बिसोरो हाग्रा सिफायनानै ना आबाद मावोमोन आरो बेखायनो माने मोनसे गामियावहाय माने जोंनि बरफ्रा बांसिन थानो मोजां मोनो आरो खोना मोन्दों गो गोदोनि समाव माने बरफ्रा माने टाउन सहराव बा ना थानो मोजां मोनानो बिसोर माने टाउनखौ गारनानै बा इस र लामा मोजां जायोबानो माने गारि मथर खारनाय बेफोरबायदियाव थानो मोजां मोनैनि गामियावसो थाफैनाय ना बेफोरखौ जों खोनानो मोन दों आरोना आरो मानो थायो होनबा मानि गामियावहाय गासैबो मानि नांगौ रोखोमनि बेसादफोरखौ जोङो जेरै- मैगं थाइगंआनो ना? खानानै मोनजायो बेनो आरो माने टाउन सहरावदि माने एसे बारहावायाबो एसे गुदुं आरो उम औ थाखा फैसा गैयाबा नों टाउन सहराव थानानै जानो हाया बेनिखायनो माने बांसिन खायसेया माने बर'फ्रा गामियावनो थानो मोजां मोनो आरो माने गामियाव नों थाइसे थाखा फैसा गैयाबाबो ओम मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौनो बुथुमनानै जानो हायो बा बेफोरखौनो माने फाननानै बेफार बा फैसा आरजिनो हायो बेफार खालामनो हायो ना? नांगौ रोखोमनि औ मुलाम्फा मोनो जोङो माने गामियावहाय आरो गामिनि बारहावाया मोजांखौनो होनांगोन ना उम टाउनआव बेबायदि बारहावाखौ मोना जोङो औ गासै जेरैबो माने सोमखोर समायना ना? टाउनआव आरो बेफोरबायदि थासारियाखौ जों नुनो मोना आरो लोगोसे टाउनआव गावबा गाव ना नों नोंहा फैसा दंबा नोंहा बाय जा ना बिदियोसो आरो ना रावनावबो नों बि थ'नानै मोना बेफोरबायदि थासा सारिया सोमजियो आरो टाउन सहराव बेखायनो माने बयबो गा जोंनि बर'फ्रा बांसिन गामियावनो थानानै मोजां मोनो नोंथांनि बायदिबा मा माबायदि फाराख नुनो मोनदों नोङो?
ओरैनोथ' गामि आरो टाउन फारागा गोबाङानो दङ।
औ
ओम जोङो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि जोङो गामियाव जोनोम मोननानै उन्दैनिफायनो देरनानै ओ गामियाव जे मिथिंगायारि आबहावा आरो मिथिंगायारि बार हावा बेयो गोग्गो आरो बारा एसेबाबो गुबुंलि आरो खोनाबायना? हेलौ खोनादों ना खोनादों? हेलौ खोनादों? अ आरो फारसेथिंहाय, औ टाउन सहरावहाय ओ नोगोरावहाय मा होनो समाज गैया आरो गामियाव समाज दङ। टाउन ओ टाउनावहाय ओ टाउनावहाय गाव गाबागाव बिसोरो
औ बिनि बै गामिनि सासे बै गामिनि सासेसो थाहैनाय नालाय ना? औ
औ औ औ दे आरो
माबा मोनसे जायोबाबो माने बे गामि सहराव माने खौसेथि गैलाया आरोना बेखौ जों जों नुनो मोनोना हेफाजाब गैलाया औ। गावबागाव गावबागाव आरो। ना?
औ।
औ। ओरैनो गामियाव थायोबा माने गामियाव गोबां मैगं थाइगंनिफाय लानानै गुबुन आबादफोरबो मावनानै जानो हानाय खाबु दङ ना। टाउन सहरावथ जोंना बेबाय बेबायदि हा हु बो मेरला थायाना? लोगोसे नोंहा औ माखासे मैगं थाइगं बा गायनानैबो मोनजाया नों जायफोरा मान हा एसे दं बिस्रासो माने गायगोन ना आरो लोगोसे टाउनाव थायोबा आरो टाउनावथ मानि मैगं थाइगंनि हग ना गुबुन बेसादानो हग दाम गोसाया बारासिन ना दामफोरा, औ। गामियाव नोङो मैगं मुथासेखौ थाइब फोराव बा दस था माबा फ्राव थाइबा फ्रावनो मोनो ना? आ स्कुलावथ माखासे मैगंफोरखौ नाथाय गामि मा सहराव थाङोबा टाउनाव थाङोबा नों बे थाइबानि मैगं खौनो द थाखा बिस थाखा होननानै बायनानै जानांगौ जायो ना बेखायनो बै साख्रि गोनां फ्रालसो टाउन सहराव थानाया हायो आरोना ओरैनो नोङो जेबो साख्रि बाख्रि गैयाबा माजों मा खामनानै जागोन बेखौ खौबो जों नुहुरनो हादों आरो ना माखासेफ्रा बिजनेस खालामनानैबो जानो हायो टाउनाव थानानैबो नाथाय गासिबोथ रोंजोबा नालाय बेबायदि एखे रोखोम नि औ बेखायनो गामिफ्रावबो खामानि हाजिरा हुजिरा मावनो हायो टाउनाबो मावनो हायो ना माखासे दखान खानफोराव औ लोगोसे मानि आथिखालावथ गोबां माने फिसा फिसौ मावनानै जानो हायो टाउनावबो ना गोसो गुदुंफ्रा ना औ खायसे माने टाउनाव माने मावनानै जानो रोङाखाय जाना गामियाव थाबाय थाग्रा सुबुंफ्रा मा मावगोन मा थागोन ना बबाव मा मावै जेबो माने आइडिया मोना आरो बिसोर बि औ उन्दैनि ओंखायनो गामियाव थानानै देब्राय संग्रा बिदि जायो आरो अ नोंथाङा आरो बिनि बागै मा बुंबावनो सानो गामि आरो सहरनि फाराग?
ओ इनोथ' गामियाव हाय ओ जिबायदि ओन्दैनिफ्रायनो गेलेनानै देरबो नाय फोथार आरि आरो खारला खुरला बायदि ओ मिथिंगायारि दंफां लाइफां जिब जुनार बायदि मैयाफोरजों ओ देरबोनानै जे गामियाव थानाय सुबुंफोरनि बिसिनि ओ देहाफ्रा एसेबाबो एसे साबसिन जायो आरो फारसेथिं टाउन स- सहराव थानाय बे से गारि मथर खार नाय आरि खारनाय ओ नोगोर फोर एसे बाहावाया गुबुंले जायो आरो आरो जोंनि गामियावहाय बिदि
औ औ
हेलौ खोना
हेलौ